हेलौ
औ
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा आंनो एसे सम होनोांगोन नामा
औ हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथांखौ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय। गामियारि ओनसोल आरो टाउनारि ओ टाउन एबा नोगोरनि सुबुंफोरा गावनि जिउखौ माबादि हाय। खुंलाङोनि बेनि बे आयदानि सायाव। जेरै हाय दा जों नुनो मोनो गामियारि ओनसोलनि ओ सुबुंफोरा गावनि जिउखौ माने सुफुंनो थाखाय गोबां बायदिसिना खामानि मावो नङा होमबा नोंथां। रेहाय आबाद मावनाय। ओ बेफार फालांगि खालामनाय। ओ बेफोरबायदि बायदि बायदि खामानि मावो नङा हबा नोंथां गुबुन फारसे थिं जों नुनो मोनो दि नोगोर एबा टाउन सोहोरनि सुबुंफोरा ओज ओ बिजनेस मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो साब गोदोर गोदोर साख्रि मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ
जेरै हाय खायसेया ओ मा दखान। बायदिसिना होनानै थायो आरो बायदिसिना ओ खायसे सुबुंफोरा माने ओ साख्रि बाख्रि मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ
दा बुंनो थाङोबा जों गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा गावनि माने न'खरजों लोगोसे गामियाव थानाय सुबुंफोरजों मोजाङै ओ अनज्लायनानै एना एनि गैयै बायदि गावनि जिउखौ माने खुंलाङो नङा होमबा नोंथां। ओ जेरै हाय दा ओ बोथोर माने बोथोराव ओ आबाद मावनाय बोथोराव आब बाद मावलाङो आरो रंजानाय बोथोराव रंजालाङो थिग बे फोरबायदिनो माने गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा समजों लोगोसे रंजालाङो आरो समजों लोगोसे आबाद मावलाङो नङा होमबा नोंथां। जेरै हाय दा जों ओ सु बर' सुबुंफोरा दा माब्लाबाफोर मा होनो सोरबा खैफोद एबा माब्लाबाफोर सोरबा हरखाब ‌ मायबा मोनसे जाबा बै सुबुंखौ माने गामियार बि ओनसोलनि सुबुंफोरा लोगो नांनानै माने डक्टर अजाफोरनाव जों लांनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों थां जेरै हाय दा जों नोगोर नोगोरथिं ओ नायनो नायनो थाङोब्ला जों नुनो मोनोदि माने खायसे खायसे खौ बांद्राय हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोना नङा होमबा नोंथां।
औ
मानो होनबा नोगोरारि ओनसोलाव गोजान गोजान जायगानि सुबुंफोरासो थाफैयो नङा होनबा मोनोनबा नोंथां
औ औ
बिसोरो गावजों गाव सिनायलायनो ओ‌ बारा बांद्राय सिनायलाया नङा होमबा नोंथां।
औ
दा ओ गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा मानो होनोबाफ्राय उन्दैनिफ्राय उदैनिफ्रायनो बे जायगायाव थानायखाय माने खायसेया खायसेखौ मोजाङै सिनायो आरो बुजिलायो नङा होमबा नोंथां।
औ
दा गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा गावनि जिउखौ मानिे खुंलांनो थाखाय रां रां आरजिनो गाव माने मानसिफोरा आबाद मावनाय जायो
औ
आरो आबाद मावनायनि गेजेरजों गोबां बायदिसिना रोखोमनि बेफार फालांगि मावनाय जायो नङा होमा नोंथां जेरैहाय दा आइजो माहारिफोरानो दख'ना मानो हिसान दानानै बायदिसिना बसिना दख'ना सादो मा गामसा आर'नाइ बेफोरखौ दानानै बेफार मा होनो बाजारफोराव फाननानै रां आरजियो नङा होमबा नोंथां
औ
जों नोगोरथिं नोगोर फारसेथिं नुनो मोनोदि बेसोरो माने गावसोरो मा होनो साख्रि बाख्रि मावनायखाय बेफोर खामानिखौ मावा नङा होमबा नोंथां
औ
आरो जों नुनो मोनोदि गामियारि ओनसोल ओनसोलनि सुबुंफोरा माने गावनि जिउआव
औ
मा होनो ओंखाम ओंख्रि जा संनायाव माने गोबां रोखोमनि मा होनो मैगं थाइगं जानायखौ जों नुनो मोनो नङाोम नोंथां जेरैहाय दा हाग्रानि मा होनो मैगंफोरखौ जों खाना जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां नोगोर फारसेथिं नायनो थांब्ला जों मा होनो बैफोर मैगंखौ जोङो माने बायनानैसो जानो नांगौ मानो होनोब बैसोरो गावसोरनि जिउआव माने बैफोरबायदि खारथिंना जानाय मैगं थाइगंफोरखौ मोननो थाङा नोगोरथिं
औ
मानो होनब्ला नोगोर फारसेथ' माने बिलड दिं बायदिसिना रोखोमनि गोबांबां गिदिर गिदिर बिल्डिं थायो नङा होमा नोंथां जायनि जाहोनाव बैफोर मैगं थाइगंफोरा माने जोबस्रांलाङो नोगोराव नङा होमबा नोंथां जोंना दा
औ
गामियारि ओनसोलफोराव बांद्राय गारि फोरबो सालाया नालाय बेनि थाखाय जोंनिथिं माने गामियारि ओनसोलफोराव हाग्रानि मैगं थाइगंफोरा मोजाङै थायो नङा होमबा नोंथां
औ
जायनि जाहोनाव जोंना मा गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ जों खानानै जानो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
जा जोंना ओ माने गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा ओ दाउमा दावसा जिब जुनार फिसिनानै जों माने गावनि जिउखौ जिउखौ मोजां खालामलांनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां
औ
आरो नोगोरथिं बांद्राय मा होनो गारि मथर साराय साराय सालायनायनि गेजेरजों गोबां दावराव दावसि जायो नङा होनोमा नोंथां दायनि जाहोनाव नाव सुबुंफोरा माने एसे दिस्टार्ब मोनो नङा होमबा नोंथां आरो जों नुनो मोनोदि नोगोरारि ओनसोलाव माने ओ बांद्राय गारि मथर थानायनि जाहोनाव गोबां एक्सिडेन्ट जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां जायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि जिउआ खहा जानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां
औ
दा गामियारि ओनसोलथिं बांद्राय गारि मथर गैयिनि थाखाय जों नुनो मोनोदि बेफोर गामियारि ओनसोलफोराव माने बेफोरबायदि एक्सिडेन्ट एबा हरखाब जाब्रब जाब्रब थाइफोरखौ जों नुनो मोना नङा होनबा नोंथां आरो जों नुनो मोनोदि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा माने जेरैहाय बैसागु मागो दमासिफोराव माने गामिनि बयजोंबो अनज्लायनानै ज' जानानै रंजालांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां
औ
बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो गामियारि एबा नोगोरनि माने माबादिहाय थायो बेनि बागै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां गामि आरो थांनारि ओल ओनसोलफोरनि गेजेरावथ' गोबां फाराग दं जेरैहाय जानाय लोंनायानो जा थानाय लानायानो जा बा बारहावायानो जा जोंनिया टाउनानो जा गोबां फारागथि दं नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
गामियाव गामियावहाय जों दंफां लाइफां गायनाय आबाद मावनाय अ आ गावसोरनि जिउखौ खुंलांनाय ज' गोबां ननो मोन नङ हाबा नोंथां आबादारिफोर गामियाव थानाय बै गामिनि दुब्लिफ्रावनो जों फिथाइ सामथायाइ गनानै एबा मैगं थाइगं गायनानै जों जोंनि जिउखौ खुंलांगासिनो द फारसे जों बुंनो थाङोब्ला जोंनिया टाउन ओनसोलाव जों बेबायदि गोथां मैगंफोरखौ एबा जों गायनाय फिथाइ सामथायाइफोरखौ जों मोननो हाया नंङा होमबा नोंथां। जों जा जानांगौ बैफोरखौ खौ जों दखान एबा बाजाराव थांनानैसो जों ओ बायहैनांगौ बै टाउन ओनसोलनि एबा टाउन एरियानि मानसिफोरा नङा होमबा नोंथां
उम नंगौ
नाथाय बै गामियाव थानाय आबादारिफ्रा एबा सुबुंफ्रा ओ जोंनिया बाजाराव थाङाबालानो एबा रां खरसा बा बाहायाबालानो जोंनि गोगानाय दुब्लिनिफ्राय जों मैगं थाइगं एबा माइफोरखौ जों जोंनिफ्रायनो मोननाय जायो ननोङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
टाउनाव थांनाय बै टाउनाव फानहैनाय मैगं थाइगं जोंनिया बै गामि ओनसोलनिफ्रायनो थाङो नंङा होनबा नोंथां ओ जेरै
औ
देहा लांनानै बाजाराव फानहैयो एबा फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंफोरखौ जों गामिनिफ्राय खानानै एबा बासिनानै जों बाजाराव फानहोययो बै बाजारनिखायनो बाजाराव थांनानै मैगं थाइगंखौ आइ हो एबा माइफोरखौ बायनानै लांङो नंङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ।
ओ बेनि अनगायैबो बारहावानि बेलायाव बारहावा मानो होनबा जों गावनो दंफां गायो एबा गा बैनि जाहोनाव जोंनि सोलेराव एबा सुबुं माहारिनि जिउआव बारा बेमारजों गाग्लोबजानायखौ जों नुनो मोना नंङा होमबा नोंथां। नाथाय बै टाउन ओनसोलाव टाउन एरियायाव जोंनिया दंफां लाइफां गैयिनि थाखाय एबा थाखाय बिनि उखुन्दै गुबुंले बारफोरा गोसारनानै टाउन ओनसोलनि सुबुंफोरखौ ओ बेराम आजारजों जोबोर गाग्लोबजानाय नुयो नंङा होमबा नोंथां। बेनि अनगायैबो बै ओ बांग्रि मावनायनि जाहोनावबो जोंनिया गामि ओनसो लावहाय बारा बिदि जाब्रबथाय नुनो मोना नंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
नाथाय टाउन ओनसोलाव गोजौ गोजौ बिल्डिं एबा गोजौ गोजौ कारखाना बायदिसिना इन्डास्ट्रि थानायनि थाखाय बै टाउन ओनसोलाव हाया गोरा जानायनि थाखाय गावस्रायो एबा ओ बिल्डिंफोरा बायख्रुबनो हमो नंङा होमबा नोंथां। बैफोरनि जाहोनावबो गोबां सुबुंङा खहा जायो एबा गोबां सुबुंनि खहा जायो गोबां सुबुंङा जख'म जानांगौ जायो गोबां सुबुंङा ओ देहा फाहामसालियाव थाहैनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ बिब्दिनो आरो टाउन आरो गामि ओन सोलनि गोबां फारागथि दंबावो बेखौ जों बुंफोरनो हाया एबा बुंनानै फोजोबनो हाया। अब्ला नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय ओ नोंथांजों आसा खालामो जे ओ बेबायदि गोबां खोथा रायज्लायनो मोनबावो गोजोन्थों।
नोंथांजोंबो रायज्लायनानै आं गोबां खोथा मोनथिना मोनबाय नोंसा नोंथांनि सायाव एसे गोजोननाय थाबाय आरोना नोंथां। दे अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय।
गोजोन्थों।